औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि नोंथां औ औ ओमफ्राय बबेयावबो दं दालाय नोंथां
न'आवनो दं नोंथां नै गरमथार बोथोरा
बोथोरा बिराद सान नोगोद सानदुं गोसाना दिनै ने बिराद सान्दुं गोसा जोंनियावबो बिदिनो एखे बहुद सान्दुं गोसा। ओमफ्राय खबरफोर नै थां आंबो ओरैनो दा दंथ'यो न'आवनो।
जेरावबो बेरायहैयाखै नामा नोंथाङा गो-गोलोम बोथोरनि?
गोलोम बोथोरनिथ' थांनायनि थांखिखौ लादोंमोनलै नोंथाङा ओमफ्राय नै दा थांनाय जाथ'वाखै। एसे उनावसो थांनोसै नामा नैबे दान मोनसेफोर बारनानै एसे
औ औ ओरैनो जायगानिफ्रावबो जायगानि बे लावखार ओंखाम जाग्राफ्रावबो बेरायहैयाखैना नोंथाङा?
ओंखाम जाग्राफोरावबो थांनाय जायासै ऐबाराव। जेरावबो थाथ'नाय जायाखै। आं बांसिन बेबायदि लावखार ओंखाम जानायफोर अबाफोर बिदियाव एसे एसे खमखा थांनायफ्रा बेरायनाया जाबांखाया आरो बांसिनानो माने औ जाय फ्राव एसे गोनांथार माबा बिदियावल' थाङो आं माने आरो बांद्राय मानसि फोर थांलाबायनाय एकबारैनो
औ
भिरद्राय जानाय बेफोराव एसे खम थांखायो आङो। उम ओमफ्राय नोंथाङालाय ओरैनो माबायदि?
आंनाबो बिदिनो दा नै एसे गोलोम बोथोरनि लावखार ओंखाम जाग्राफ्रावसो बेरायहैला बायनायदों नोंथां। औ इदिनो अबावबा सरलपारानो बिदियाव थांनो नायगिरदों नोंथां।
अ सरलपारायाव गोसो जादों ना? दा दैफोराबो एसे देरनाय ना बेखायनो एसे उनाव दा दैबाना जालाबायनाय जेरावबो ओंखारनो खस्थ' मोननाय बायदि नुदों माथो इ दा
औ नोंथां बोथोराबो गरमथारना नै।
उम आरो ओरैजाय अखायाबो दसे दसेनो बिराद हायो। जोंनियावथ' मैयाबो ददसेनो बिराद हादों। उम उम ओमफ्राय ओरैनो फुंनि जाग्रा जाबाय नामा नोंथां?
जायाखै नोंथां।
अ बहाबा थां आं बो ओरैनो साहा दखानाव ओरैनो सा लोंनानै फैबाय नोंथां एसे बेलेगाव थांदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दा बावै न'आव मोनफैफिनदो आरो नै दा न'आव ओरैनो दंथ'यो ओमफ्राय।
अ
ओरैनो गुबुनफोर ओमफ्राय रादाबफोरा माबोरै नोंथाङा मा सानो? अबावबाफोर ओ बेरायहैनायनि फारसे दासान्दि गुबुनफ्राबो बेरायगासिन नो दं ना?
औ औ
उम
बेखौनो जों बेरायनायनि थांखि लादोंमोन नै बोथोराबो गरम जाहैबाय ना नोंथां।
ओं ओरैनो नोंथाङा बब नोंथाङा दा बबेयाव बेरायनायनि थांखि लादोंमोन?
आङो जोंनि जायगानि जोंनि बर' बड'लेण्डआवनो ओ सरलपारा दंना मोनसे सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा होननाया
औ औ
दा आङो दसे सम ओ ओरैनो गोलोम बोथोरनि नामाव बेरायहैला बायनायदोंमोन नोंथां।
औ औ दे दे मोजाङानो थांनांगौ गोसोफ्रा फ्रि मोनो नोङा होमबा नोंथां एसे बयबोआनो जुदि दावबायहैयोब्ला जों मालाय माननो दावबायनो हाया नङा होमबा नोंथां गोसोफोराबो मोजां मोनो गुबुना जुदि गोसोफोरखौ दावबायनानै जायगाफोरखौबो नुहैबाय नङा होमबा?
औ औ
बैनि फरेस्टिया माबायदि जेनेबा जायगानि थासारिफ्रा माबायदि आब्रुथिफ्रा माबायदि बेफोरख बो नुहैगोन।
औ नोंथां।
औ बेलेग माबा मोनगोन हैगोन आरो माने बैफोरबादि थांफेरि जायगायाव थांनानै जायगाफोरखौ नुयोबा माने गोसोफोरा एसेब्लाबो गोजोननाय मोनो मोनथियै माखासे माबाफोरखौबो मोनथिनानै फैनाय जायो आर
उम ओरै सरलपारा पिकनिक सि माबा लावखार ओंखाम जाग्रायाव ओरै हाजो जायगा जाबायना नों थां ओरै हाजोनिफ्रायनो गोजोन ब बार मोनजागोन ना नोंथां आरो बिदिनो आरामसे दसे औ उम। नोंथाङालाय ओरैनो जेरावबो थांथ्राखै नामा दामानि?
आङो एबाराव थांथ'वाखै नोंथां। खालामाथियावथ' आङो सिगाङाव थांबाय। ओमफ्राय दा थांथ'वाखै एसे एनै बेलेगफोराव थांबाय थांनाया आङो ओरैनो एसे बेलेगावसो बेरायनायनि थांखि लादोंलै नोंथां नै दा आङो माबायावसो
अ नोंथां
अ
अरनाचल प्रदेशआवसो थांखि लादोंमोन जोङो नै दानो बे मासावनो बे औ औ नसा ओमफ्राय ओरै जाय फैगौ नैबे गोजां बोथोर जाहां डसेम्बरहालागै माने फु टानाव एसे थांखि लादोंमोन आरो नायनोसै थांखिया बबेसिम सहैयो
हरैनि बोथोरफ्राथ' ओ अरुणाचलाव दा गुसुआनो जायोना नोंथां
गुसुबो गुदुंबो एसे बिदिनो दा जोंनिख्रुइ एसे गुसुसिन जायो
औ आरो ओरै भुटानावथ' भुटानाव दा माबायदि जायो नोंथां ओरैनो
दा जों जेरै दा बिनिखै एसेल' गुसुसिन जायो शिलंआवबो आरो शिलंआव जेरै इदिनो आरो आंथ' आवगोलाव शिलंआव नैदाबादि समावनो थांनाय जादोंमोन एसे गरम बोथोरथारावनो थांनाय जादोंमोन आरो शिलंआव आवगोलाव थांनायाव ओरैनो बै माबाया मा होनोमोनलायो ओ खि मोनसे बागान दङ अरखिक होननाय माबा बिसफानि बिसफानि होननाय जायगा खोनाखाबाय खोमाना
आङो खोनानाया खोनायाखै बारा
औ औ औ बेयाव आरो बेहाय मोनसे गार्डेन दं बेरायहैदोंमोन आरो जोङो मोजां मोजाङालाय सिलंआवबो बुहुत मोजां
औ जों सिलं आव थांनाय दावबायनायनि थांखि लादोंमोन नोंथां नै बे द' द' थारिखआव नैबे दाननि औ औ औ औ द दानि बे द
बोथोरा मोजां नङाबा ओमफ्राय मोबोरै थांगोन नोंसोरलाय एसे खस्थ' मोनगोनदां
नायनोसै नोंथां औ माबारै जायो
ओ अखाफोर बांद्राय बांद्राय अखा हायोब्लाथ' थांनो हानाय नङा
औ बांद्राय अखा हायोबा एसे लामाफोरखौ गिसिजानो गि गिसिखाजानो गिनांगौ
औ आरो शिलंआवथ' शिलंआव एसे एसेआवनो अखा हालुबाय थायो आरो
औ हरै बांसिन अखा हाग्रा जायगााखाना आरो
ओ नोंसोरो शिलंआव थाङोब्ला ओरैजाय नोंसोरो फुलिस बाजार होननायनिफ्राय बेनिफ्राय नोंसोरो माखासे बै मेघालयआवबो डाइरेक्ट थांनो हागोन सेराफुंजिङाव बेफोरखौ नायनो हागोन औ डाइरेक्ट बेफोराव थांथार आरो थांबाथाय थांबाय माने नायना फैखाथार आरो आं इसेबां मानि गोजानाव थाङाखै नैबे बिस फानि नाय बेखौ बारहैदों आरो बिसिमल' थांदों ओमफ्राय आं डाइरेक्ट ओरैजाय सेराफुंजिं होननाव थांफेराखै आं थाङाखै ओमफ्राय उननि बारफ्राव नायनोसै माने बै समाव एसे माबा जादोंमोन थाखु दाखु जादोंमोन नालाय
औ औ बे ओ एसिया हादरमानिनो बे गामियावबो थांबाय आङो मेघालयनि मावालिं न'आ
औ औ औ औ औ औ मेघालयनि मावलिं मावलिं न'आव ओम औ सिगाङाव थांखांखाबाय माने नोंथाङा माने सिगाङाव थांखांखाबायानो अ मोजाङानो ओमबाथ' नोंथाङाबो बुहुत माबा दंसै माने मोनथिसै आरो बै फोरो मिथिंगानि सोमोन्दैबो बुहुत मिथियो जायगानि जायगानि सोमोन्दैबो मिथिसै
औ मोनसे नोंथां जायगानि सोमोन्दै हरै बे इदिनो अबेबा साइडआव ओरै दाउखि साइद जजों मा गरम जायो नोंथां ओरै ओमफ्राय बे मावलिंनि साइडजों बिदिनो दाबायदियावबो एसे बारा गोजांनाया गोजाङा थेवबो दुङा सुवा जायो आरोखि
दाबायदि समाव दुंआ सुआ जायो एसेल' गुसुसिन जायो आरो जोंनि ओमफ्राय जोंनि आसाम हादोरसानिफ्राय अखा हाबा गोजाङो
अखा हाबा गोजांबाय मोना मोनायावबो एसे गोजांबाय
भुटानावबो बिदिनो
भुटानावबो आङो दावबायखांबाय दावबायनाया गोदोहाय स साइखेलजों मानिे दावबायखांबाय आङो भुटानाव औ औ औ एसे खाथि जायो नोंथां भुटान खाथि जायो एसे मोरै गेलेमफुङाव थांखांबाय जों खनसे साइकेलजों ओमफ्राय थांनाय बोसोरावसो सासे लोगोजों थांदो दाबो आं खनथामसो जादों नोंथां भुटानाव आ हाबैनाया ओमफ्राय बिनि बाहेरायाव ओरै माखासे बिदिनो जायगाफ्रावनो थांबायै थांलाय फैलाय खालामबाय थायो
उम उम
नोंथाङालाय भुटानाव खमनबैसे जाखो
भुटानाव आङो खनसेल'सो बेबो गुलुंसिनसिमल' बिदि बाराखै
उम
ओमफ्राय एबाराव डिसेम्बराव दानहालागै माने थांनायनि एसे थांखि लाफिनबावदों आरोखि नै दा ओ बिदि बिदि अखा हानायाव आं एसे बाद'बखायो थांनो अबावबाफोर थांनो होनबा नाथाय एसे बाद'बो ओमफ्राय नैबे बोथोरा एसे मोजां जायोबा माने हान्थिनोबो लामाया नै फट खरि बिराद गाज्रि जानो हायो ना एखमबा समफ्राव बेफोरनि थाखायनो आरो नोङो अबाबा गोजोननाय मोना आरो गोजोननाय मोना माने जायगाफोर नायनायावबो गोजोननाय मोना गोसोबायदि एसेबाबो माबानो थाया आरो फोरनि थाखायनो एसे दाबायदि समाव एसे बादबनाय मोनो आरो माने नैबे अखा बोथोरा एसे खारबावबा थांगोन आरो
बेंगलजोंलाय नोंथाङा दावबाया दावबाययाखै
बेंगलजों कलकातायाव थांबाय आङो
आङो बेंगलाव थांबाय खनसे ओ कचबिहाराव थांखांबाय आ नोंथां बे
कचबिहारावथ' आङो सिगाङावनो बेसेबाव ट्रेनिंहैखांखाबाय बेसेबाव खारखैखांखाबाय आरो जा मोनबो मोजांबो जाबोदोंमोन बे सेब केेमा बे कुचबिहारनि साजोंङ ना ससे थांबानो मोनो बेवहाय आं थांखांखाबाय सिगाङावनो औ औ औ आं माबानिफ्राय ओजों रेलगारिजों थांदों ओमफ्रायो खेबसे थांबावदों आङो माबायाव कलकातायाव बै मा होनोमोनलायो मा जायगा मोनलायबायाय गोबाव जाबालै आं बेयाव थांनाया मथा मथि दिनैसिमाव दाइन बोसोर बोसोरसो जाबाय दै गोबाव जाबाय बिनिफ्राय खिन्थु बासजों फैदों दैे सुपारजों बै गोजौआव थालायग्राया बै रेलगारि बायदिनो गोजौआव बि बिसिना गोनांलाया बे सुपारजों फैदों आरो माबासिम फैदों जखौ सिलिगुरसिम फैदों जोङो सिलिगुरिसिम सिलिगुरिनिफ्राय ओमफ्राय ट्रेनजों फैदों दे रेल गारजों फैदों जोंनि बङाइगावसिमाव
जोङो ओरै आङो ओरैनो बाइकजोंसो दावबायखांबाय नोंथां
ओम बाइकफोरजोंथ' दावबायनो हायोबा गोबां जायगा नुयो नोंथां साबसिन माने
गोसोबायदि गोसोबायदि जायो नोंथां जेरावखि लाखिनानै नों मिथिंगानि नु थायखौबो नायनो हाबाय
नायनो हायो बिनि बारहावाखौ जानो हायो नङा होमबा आबहावाखौबो
जोंनि आसाम रायजोनि ओरै बा बांलादेश बरदार बरदार जों ओरै फैखांबाय बाउनडारि साइडजों नोंथां ओरैहाय बेरा बेरानो ओम ओ जेब्ला जों कसबिहाराव थांदोंमोन ना ओम
नोंथाङा लाम गिदिंबायानो माथो
औ औ ओरैनो नोंथाङालाय गुवाहाटि नोगोरमायाव थांफेर
थांबाय थांबाय औ औ गुवाहाटियावथ' बुहुद बार थांबाय आरो नै आङो बोसोरनै जाबाय जाबाय बेवहाय दाख्लैसो आं अपारेसन जाखांबावबाय बेयावबो थांनाय जादों थांबाय आरो ओरैनो सिगाङावथ' बहुद आं मिलिटारिनोबो इन्टारभिउ है खादों नालाय आरो ओरैजाय रेलिअ'निबो इन्टारभिउ हैदोंमोन सिगांफोराव खाफालावसो गैयैसै मोनासै नालाय बेवलाय गोबांबार थांबाय आरो नायनो गोनां गासिखौथ' नायजोब्बायानो आं प्लेनटरियाम नायबाय मिउजियाम नायबाय कलाखाथ्र नायबाय सिरियाखाना नायबाय ओमफ्राय ओरैजा कटेन कलसजोंबो ओरैजाय गिदिंबाय रिभार क्रास नायबाय जाहाज गाखोबाय उमानन्द मन्दिराव थाङाखै कामाक्या हाबबाय कामाक्यायाव गिदिंबाय नायजुब बाय आरो बेफोरखौलाय
नोंथाङा जोंनि बे ओ बड'लेण्डनिनो राजथावनि क'क्राझार नोगोराव फैगोनना फैयाखै
क'क्राझार नोगोरावथ' आङो थांबाय नोंथां गोबांबार बे ओरैनो ओ जोंनि मिथिंफोर जाय ना ओरैनो ओइ आबसुफोरनि मिथिंफोरावबो थांबाय आरो ओरैनो थुलुंगाफुरिफ्राबोथ' बेरायहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनियाव जोंहा जोंनि जाय बर'नि फि फा जायखौ जों बुंनो नाङा होमबा बड'फा बिथांनि माबायाव सावनाय माब फबनाय जायगायावबो थांबाय ओम औ मांखर सालायाव थांबाय ओ ओ मांखर सलायावबो थांबाय ओमफ्राय ओरैजाय क'क्राझार जों ओजाय माबायावबो थांबाय मा होनो ओरैजाय रायमनाजों बो थांबाय
रायमनाजों
औ औ रायमना थांबाय ओरैजाय संकसआवबो थांबाय
औ औ रायमनायाथ' जोंनि ओ औ जोंनि माय बा हायुंङारि हाग्रा जाबायना बे औ औ ओरैनो नोंथाङा सिखोना जाहार हायुंआरि हाग्रायाव हाग्रा याव थांफैाव थांफेराखै मा अ मानासाव थांबाय आङो सिखना जाहाराव ओरै सरलपाराजोंनो हाबलांखायो हाबलांनाया बेजोंनो
एबाराव नै एबारसो थांखि लादों बेहायबो थांगोन थांगोन आरो दावबायगोन नैबे नैबे अखा बोथोरा एसे सोंबावबानो
औ औ औ ओम ओम नुगोन नोंथां नों दाउमा दाउसा मिथिंगानि स समायना महर गोजोन बार मोनजागोन नोङो जोंनि बे